मा खालामदों
नै जिरायना दं नोंथां ओरैनो दा माबा नालाय गरमथार नालाय ओरैनो जिरायना दं आरोना नोंथां बारहावा जादों नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो नेै गरमाव ओरैनो थान्दा जाथ'दों एसे बारूरू आरामनो ओं ओमफ्राय खबरफोरा माबोरै नोंथां आना मोजां खबरालाय एसे अ आंनाबो मोजां आरो बिदिनो
बिदिनो
माइ गाखोनानै आरामसे थानो मोजां मोनो
अ जोंना नै गायखांबावाखैनो नोंथां बिदिनो हाफथासेसो लाबावगोन खोमा दा नोंथां
अ दाबो जोबथ'आखै ओमबा
ओमफ्राय नोंथाङा मानोबाबा फन हरदोंमोन
ए ओइ जोंखैजाय माने जोंना फरायसालियाव बिदिनो प्रजेक्ट हरदोंमोन आरोना दै बानानि सोमोन्दै बिदिनो दैबाना जाबा खहा गेना बिदिफोरखौ लिरनाय एसे नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन नामा होननानै हरनाय जादोंमोन आरो आं
मिथिनायाथ' मोनथिगोन नोंथां हागोन हागोन नोंथां हागोन मानो हायाजानो दु होनोमबा नोंथाङा खोनासंलांदो होमबा ना नोंथां
औ औ
दैबाना दैबाना होनोबाथ' सरासनस्रायै बिदिनो अखाफोर माबाफोर हाबा दैबानायाथ' सोमजियो आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय नै मा होनो दै बानायाव खहा जानायफोराथ' सुबुंनि सुबुंनि जिउनि खहाबो जायो आरोना नोंथां मानोना दै बानायाव बुखारनानै आरो गोथौ जाबाथाय मानसिफ्रा थानो हाया नालाय बिदियावनो खायफा सुबुंफ्रा जिउ गारनांगौ जायो आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय नै दै बानायाव आरो मा होनो दै बानायाव ओम न'आव फिसिनाय दाउमा दाउसा आर ओमफ्राय बिदिनो हा ओमफ्रायसो गावनि सु -सु सुबुंनि सम्पति दाउ अमा बोरमा बे फोरो माने खहा जायो आरोना नोंथां आरो आरो सुबुंनि मा होनो बेखौ ओ जेराव सुबुङा आबाद मावना जायोना आबाद
ओ फोथार
बे औ आबाद फोथार बेफोरो खहा जायो आरोना ओमफाय इदिनो बारिफोराव मैगं थाइगंफोर बिदिनो गोरान खेथि गोरान खेथिथ' नङा नोंथां बिदिनो गोरान खिथिबोआनो होनजायो गेजेरावनो आरोना बिदिनो न'आव मैंगं थाइगं बायदिसिना गायनायफोराबो खहा जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय आरो मिथिंगायाव दैबानाजों खुरखानायनि जाउनाव बिफां लाइफां नि मिथिंगानि मोननाय सम्फद एफोरो माने सिलिंखार जायो आरोदा आरोना नों नोंथां
औ
ओम ओमफाय मा होनबावनो आरो ओमफाय इदिनो बिदिनो सुबुं नोंथां इदिनो माबाफोरखौ एसे फोरमायना होनांगोन नामा मा होनो सुबुंफोरना जिउआ बोरै माबा सिलिंखार जायो बिदि आरो बिदिखौ फोरमायनोनो हा
औ नोंथाङा एसे माने मोनथियोबा एसे बुजायना होबा एसे एसे मोजां जागोन खोमा दां नोंथां
औ नोंथां हबा खोनासं आरोना जेब्ला सुबुं सु सुबुं माने सुबुं थाग्रा जायगायाव गोजौ गोजौ जायगानिफ्रायथ' गोजौ जायगायाव दै माने देमफोर थाबाथाय माने देम फोर बायबाथाय माने बिदिनो हायेनाव फैनानै माबायो नालाय नोंथां बिदिनो दै लोमफैयो नालाय दै लोमनायनि जाउनाव बिदिनो सुबुङाथ' बे दै देरबाथ' नोंथां खारस्लाबनो हाया जाहैबाय नालाय दैबाना जाबाथ' बिदिनो दैया जेब्ला मानसिखौ थोरोबो अब्ला मानसिया थानो हायि बिदिनो दंफांफोर बायदिसिना थुख्रा थुख्रिफोर फैनायजों माने मानसिया माबानो हाया नालाय नोंथां माने मा मालानि समाव मा जायो बेखौ फोट माने उदिस मोना आरोना नोंथां ओमफाय याव सुबुंनिया माने जिउआ बिदिनो दै दैया जेब्ला- जेब्ला गिदिर जाबाय अब्ला माने सुबुङा बुखार जानोबो हागौ आरोना नोंथां दैया थ' गोसा फैयो नालाय
बेनिफ्राय आरो आरो बे सुबुङा मा होनो सुबुंनि सुबुंनि थाग्रा न' बां आरिफोरखौ बुखारनायजों लोगोसे मा होनो बेयाव थानाय सुबुंनि जिउनि बिदिनो माखासे उन्दै उन्दै गथ'साफोर गेदेर गेदेरफोराबो माने बिदिनो
उ
दैयाव गोजावनानै थाङो आरोना नोंथां ओफायो आरो गथ' गथ'फोरा दाथ' बांसिनानो माने नोंथां जिउ गारनांगौ जायो आरोना मानोना बिसोरो दैयाव सानस्रिनो रोङा बिदिनो औ
बिसोरो
ओमफ्राय नोंथाङाबो आङो एसे औ औ ओमफ्राय नोंथाङाबो बेनि बागै एसे एसे मिथिबा खोनथाहर खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथां
हागोन औ मा खोनासंबा नोंथां गिबियावथ' बे दैयाथ' एसे माब्लाबा खम माब्लाबा बुरजा दैबाना जायो नालाय बिदिनो दै बानाया एसे बुरजा जाबा सुबुंफोरनि न'फोर न'आव गाहाय गाहायाव बिदिनो जोंखिजाय आरो जेरैजाय बिदिनो न' गाहाय गाहायाव बिदिनो दै हाबो दै हाबनानै बिदिनो अरदाबफोरावथ' बे समाव ओंखामबो संजाया जायो ओमफ्राय ओंख्रिबो संजाया जेबो संजाया जायो आरो बेनि थाखाय एसे जानाय लोंनायाव खस्थ' जायो आरो बारिफोरा बिदिनो मैगं थाइगं फोनायाव एसे हा खुरखा लांनानै बिदिनो मैगं थाइगंफोरा नस्थ' जाजोबो आरो आरो दाउ दाउ अमा बोरमाफोरा इदिनो थानो थाखाय हा मोनैयाव बिदिनो दैजोंबो थांफायो आरो बेहाय ओमफायो बे फोथाराव माइ गायनायाव बिदिनो बालाफोर खुरखाना ओरैजाय फैनानै एसे माइ गायनायखौ फबजोबो आरो दा जोंखाय ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनायावथ' खस्थ' जाखायो आरो
औ औ नोंथां
बिदिनो सुबुंफोरा बिदिनो खस्थ' मोनो आरो बिदियाव दै बाना जानायाव ओमफ्राय लामाफोराबो बिदिनो खुरखाजोबो बिदिनो मानसिफोर सुबुंफोरनि बिदिनो फुख्रि बानायनायाव ना गोदान गोदोना हगारनायफोराबो बिदिनो दै बाना जाबाथाय सेस बुखारलांजोबजायो आरो बिनो सुबुंफोरा बिराद खस्थ' मोनो आरो दै बाना जाबा आरो
औ
नोंथांनो दैबाना जाबा सुबुंफोरनि थाखाय एसे मोजां मोननायनिबो फोरमायनो मागोन नामा फोरमायनांगोन नामा
अ नोंथां एसे हायोबा फोरमायलाय
माने दैबाना जाबा इदिनो एसे मोजांबो जायो आरो सुबुंफोरनो बिदिनो दै बाना जाबा बि दैमा दैया बिदिनो ना गोरि नाथुर ओमफ्राय बिदिनो लाबोफायो आरो बिदिनो जामफै फोराव फख्रिफोराव बिदिनो दोनलाङो आरो बिदि माबाखौ मानोसो नाफोर मोनो उनाव आरो दैबाना जानाय समाव बिदिनो फिथिंग्राफोर हमनानै सुबुंफोरा जानो हायो आरो ओ
अ माने माने होनबा होमबा नोंथां माने बां बांद्राय गिदिर जायगायावसो आरो नायो नों थां मानसिफोर थोरिबि बिदियावसो जायो खोमादोंना नोंथां औ औ
बांद्राय बुरजा दैबाना जायो आरो बिदिनो जखानि एसे फुख्रिनि समान आरो फुख्रि लोमजासे बायदि दैबाना जाबा
औ औ औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा माने दैबाना जानानै सुबुंफोरनो मा मा मोजां जायो मोनो मोजां जायो
मोजां जायो मोजां जानायाथ' नोंथां इदिनो एसेल' एसेल' जाबा माने सुबुंनो माने बिदिनो सान्दुं गोसाफोर अखाद' हाखांनानै बिदिनो सान्दुं दुंनानै होबाथाय माने दैयाथ' रानस्राव जोब नालाय नोंथां माइ गायनायफोराव इदिनो आबाद मावनायफ्राव दैनि आंखाल जायो नालाय इदियाव माने दैया माबा जायो आरोना माने मोजां जायो आरोना नोंथां बिदिनो आबाद गायनायफ्राव माबा गायनायफ्राव ओमफ्राय दै गिदिर दै गिदिर जाबाथ' नोंथां इदि हाया नालाय खुरखालांजोबो नालाय मिथिंगानि सम्फद फोरखौबो लांफोबो आरो सुबुंनि सम्पदफोरखौबो न' बांंफोरखौबो सिलिंखार खालामो नालाय दै गिदिर जाबाथाय माने दै गिदिर जाबाथाय माने सुबुंनि जिउनि खहा जायो होननानै बांसिन मोनथियो आरोना होनबाबो सुबुंनि सुबुंनि जिउनि थाखाय माने आबाद गायनायाथ' सुबुंनि जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय नोंथां
औ
ओमफ्राय माने बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय बेखौ
उम
एसे दै थानायाव माने माइ गायजानाय बिदि लोमबाथाय माने सुबुंनि थाखाय जिउनि मा सुबुंनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरोना नोंथां
उम बिदिनो माइ गायनायाव बिदिनो रानस्राव हायाव बिदिनो दै बानाया दै ला फाबा एसे मोजां जायो आरो ना हायाव एसे माइ गाय थाखाय मोजां जायो उनाव आबाद आबाद मावनायाव इदिनो गाव जानो थाखाय माइफोर गायनायाव बिदिनो दैबाना जाबा एसे मोजां जायो आरोना ओमफ्राय बांद्राय गि गिदिर दै बानाजाबाबो बिदियावबो गाज्रिबो जायो आरोना नोंथां बिदिनो बुखारनानै लांजोबो नालाय आरो माखा से बिदिनो बालाफोरबो फबफैजोबो नालाय बिदियावबो आरो ना अ नोंथाङा माबाफोर होननो नागिरदोंमोन नामा
दै बांद्राय बांद्राय गिदिर जाबाथाय माने दै मानसि सुबुङा थानो हाया नालाय ओंखायनो माने खहाबो जायो ओमफ्राय मोजांबो जायो आरो
औ बे फिसा फिसा दैबाना जाबाथाय मोजां जायो आरो ना नोंथां बिदिनो एसे बोथोरजोंबो सम बथे इन्टारेस्टबो मोनो गोसोआ बेरायनोबो दै बानायाव आरो बांद्राय गिदिर दैबाना जाबा बिदिनो बेरायनोबो बायो आरो जायगायाबो मोजां जाया दा नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ हेलौ नोंथां